नोंथांआ दसे सम राज्लायनो।
औ नोंथां फ्रियावनो दङ आङो।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सयाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन।
औ। बे आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि जानाय ओंख्रिफोरनि सायाव एसे सावरायलायनोसै होननानै ओ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां हागोन जोबोद मोजां आयदा।
औ बिदिब्ला आंनो बरनायनानै होग्रोनोसै। नङा होमबा नोंथां, औ औ जागोन जागोन। जोंथ' मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां, जोंबो बर' हिसाबै जोङो मा मा ओंख्रि जायो आरो जोंना माखासे ओंख्रिफोरा माबोरै एफाग्राब मुंदांखा। आरो मानो थाखाय जोंनि ओंख्रिया एफा गोथाव जायो आरो बबे बबे समाव जों मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो बेफोरखौ जोङो एसे सावराय लायसै, जों बर'खाबो नालाय आरो जोंनि मोनथिखागौ इसेब्लाबो। दा गिबियावनो जोङो बर'नि ओंख्रि होनना बुङोब्ला फ्राय ओंख्रिफ्रा जोंना हाग्रानिफ्राय मोननाय जायो आरो बांसिनानो माने नेचारेल जायो जोङो बांसिन बे बानायलाबायनाय ओंख्रिफोरखौ जालाबाया केमिकेलजों बानायनाय जोंना बांसिनानो हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगं आरबाव बेदर होनबाबो जोंना जोंनि लकेलावनो बा हाग्राफ्राव मोनलाबायनाय जिब जुनार बेफोरखौनो जानानै जों थांनानै थाबोनाय नालाय गोदोनिफ्रायनो जों दाबो बेफोरजोंनो सोलिगासिनो आरो नङा होमबा नोंथां प्राय बुंनो थाङोब्ला जोंनि संजानाय ओंख्रिफ्रा जोंना मैगं मैला बा जोंनि गायनाय आबादनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो मोनथिगौ जोंना फोरबोबो दङ गोखा गोखा गोखै जालाय लायनाय बे फोरबोफ्रावबो जोङो मैगं मैलाखौनो खांलाबायनानै जायो ऐ एकस'थानिबो बांसिन मैगं गोखा गोख खैफोर ओ देवस्रोमनो दाउला फेन्दानो आरोबाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ लाफा सायख'नो मानि मुनिनो बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जों जायो आरो बै फोरबोफ्राव आरो जों न'आव थानायावबो ओरैनो जायो दा मानो थाखाय जों बे फोरखौ जायो होमबा जोंना हाग्राफोराव ओ खाथि खाला जाजोबो न'खरा बा गामिफ्रा जोंना बांसिन प्राय माने हाग्रानि खाथियावनो जायोबा हाग्राजों नांजाब खानायानो होनजायो जों ट्राइबेल हिसाबै दा बेनि थाख ओंखायनो जोङो हाग्रा बंग्रा थांनानै मैगंफोरखौ नागिरबाला नागिरलाबायनानै लाबोबानो मोनो नालाय ओंखायनो जोङो बेफ फोरबायदि मैगंफोरखौ ओंख्रि जानो मोजां मोनो आरो जेरै जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला नैबे लाफा सायख'फोर बेफोरखौ नाजों जायोब्ला बिराद गोथाव जायो बियो गोदोनि जाबोनाय माखासे स्पेसियेल ओंख्रि फोर आरो नाथाय जों बेखौ सानफ्रामबो जाबाय थाया मानोना बेखौ मोनबाय थानो नागिरा दा सानफ्रामबो ओंख्रि जोङो जा बाय थाग्रा आरो गोरलैयै मोनग्रा आरो बर'फोरजों गोथाव मोनजानाय माखासे ओंख्रिफोरा जाहैबाय जोंना अनला दाउ अनलाजों मेवाइजों साम' साम' एवनाय साम'जों स सबायजों सबाय दाउ सबाय ना बिदिनो लाफा आरो लाफा ना आरो मुला आलु आलु गाजर बिदिनो कपिफोर मत तर आरो नैबे थमेथ फिसाफोर बेबायदि ओंख्रिखौ जों जायो नङा होमबा नोंथां आरो भिन्दिफोरखौबो जोङो न'आवनो गायनानै जायो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा जोंना गोजां बोथोराव जानायफ्रा माखासे आलदा आरो गोलोम बोथोराव जानाय आदारफ्रा आलदालाय माने जोङो बोथोर नायै बोथोर आदारखौबो मानि ओंख्रिफोरखौबो गुबुन गुबुन जायो आरो दा जोङो जुदि मेसें बोथोरनि ओंख्रि होनोब्ला गमा मायैनाय नैबे जाहैबाय जोङो अनला अनलाखौथ' जों एनिटाइम जाखायो मेसेङावबो दैज्लाङावबो दा अनलाजों दाउजोंखौ जोङो ओ दाउ आरो अनला बेखौ अनलाखौ देलायलायनानै दाउजों जायो आरो बेबायदिनो मेसेंङाव माखासे जानाय ओंख्रिफ्रा जाहैबाय जोंना नैबे मा होनो लाफा लाफा आरो मुला मुलाजों आलुजों आरो कपि कपिया बिराद जोंनाव बयनावबो न'आवनो जायो नालाय जों बेखौ जानो मोजां मोनो आरो मुलाफ्राबो जोंना न'आवनो जायो बिदिखौ जायो ओमफ्राय मटर आलु ओमफ्राय बिदिनो मटर आलु आरोबाव टमेट' बेफोरबायदिखौ बर'फ्रा जानो मोजां मोनो। दा जोंना बर' हारिना माखासे ओंख्रिया ओरैबायाददि मुंदांखा मानिे ओंख्रिनि नाम होनबानो जोंना हारिखौनो मोनथिखायो आरो बेयावथ' बर'नि ओंख्रिसोमोन होनलायनाय जेरै अनला अनला ओंख्रि होननाय लोगो लोगो जेनेबा बर' हारियासो डाइरेक्ट फैयो। ए बेथ' बर'फोरनि ओंख्रिसोलै बिससिना मालायाव अनलाखौ बर'फ्रा बिराद गोथाव मोनो। माइरंनिफ्रायनो बानायनानै जायो बिसोरफोरलायलायनो दा माइरङाबो जोंना जों गायनाय आबादनिफ्रायनो फैनाय मोनसे ओंख्रि नङा होमबा बेखौ जोङो जिखुनु रासायनिक बुस्थुफोरनिफ्राय बानायनाय नङा। आरो बेबायदिनो जोंहा सबाय सबायखौबो जों गावनो बानायनानै लाखायो न'आवहाय गाव गावनो गायनानै लायो आबाद मावो बिनिफ्राय जों बुखुमनानै बेहा सबाय ओंख्रिखौ जोङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो गोबां ओंख्रिफोरा जोंना गावनो बानायनाय जों बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि समखोवहाय बांसिन दालिखौहाय माने बायनानैसो जायोमोन आरो गुबुन हारिफोरनिफ्राय बा ओरै पान्जाब हारियाना उइस बेंगल बेफोरनिफ्रायसो लाबोनानै जोङो ओंख्रि हिसाबै जायोमोन नाथाय दा बिदि नंला बर'फ्रा दालिखौबो गावनो बानायनानै जायो। माने दालिखौबो बिसोरो मा गावसोरनो आबाद मावो दालि खेथि बे आबाद मावनानै गावसोरनो मारा होनानै बेखौ फोसाबनानै दालिखौ आबाद मावनानै बिसोर दा जानो रोंबाय आरो दा बेफोर गोबां ओंख्रिफोरखौ जों जायो आरो बेसरफोर गोदो जों बेसरनिफ्राय थावखौ बानायनानै गावजायामोन दा नामा जोङो बेसर गोबां मेसिन ओंखारबाय नालाय। बेसरखौ गायनानै बेनिफ्राय जोंनो थाव दिहुननानै जों गावनो थावखौबो बानायनानै जानो रोंबाय नङा होमबा। बेबायदिनो बर'फ्रा गोबां जानायफ्रा सोलायबाय आरो सोलायबायबाबो माखासे जों गोदोनिफ्राय जे जायोमोन बेनो आरो नाफाम नाफामखौबो जोङो बिराद गोथाव मोनो आरो बेथ' जिअ'ग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन मोनसे मोनलायलायनाय ओंख्रि जोंना अनलायाबो आरो बिदिनो गोबां दं आरो। दा आङो सुंदब समावहाय एफाराब बुंजा बुरजाखौ बुंनानैथ' फोजोबनो हाखाला आङो आं बेखौनो बुंथ'नानै दोनथ'बाय आङ नोंथांनिफ्रायबो एसे बर'फोरनि ओंख्रि जानायनि सायावहाय खोनासंनो थाखाय नोंथांखौ खावलाय जाबाय आरोख फोरमायना होनो थाखाय नोंथां।
हागोन नोंथां। ओव नोंगोव नोंथां जोंहा बर' हारिया ओ गोबां माने हाग्राफोरनिफ्राय मैगं मैला लाबोनानै जाग्रा आरो न' फोराव आबाद खालामना जाग्राखा न' होनबा नोंथां बाराद्राय जोंहा बे हाथाइ बाजारनि बायनायखौ
औ।
ओ बानायनानै जेनै मैगं बानायनायफोर बेफोरखौ जों जाखाया। गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ नाथाय आथिखालाव मानो होनना बुंब्ला गासिबो। गासिबो बोथोर सोलायनायजों लोगोसे सुबुं माहारियाबो सोलायखाबायखा नालाय एसे एनै दा हाथाय बाजाराव बायनानै जानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां नाथाय गोदो गोदाय गोदोनि समफोराव नुयोमोन जोंनि आबै आबौमोना मानि ओ न'आवनो बेफोरखौ बानायना जायोमोन जेरै हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैंगं थाइगं लायनानै नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
जेरै औ जोंहा बै समफोराव जेरै खिफि बेन्दोंनो थारायनो मुसुखानो, माने बिदि मिन्थि मोनै गोबां माने मैगंफोरनि मुंफोर दं जायखौ जों मख'जोबनो हाया बेफोरखौ जायोमोन आरो! जेरै सेजौ सेथा हाग्रानि मै माबा मैगं जायोमोन आरो जोंनि! बर' हारिया न' होनबा नोंथां बिदिनो जेरै नोंथां मख'लांनाय बायदि बा माबानि समफोरावहाय बैसागु समफोराव मोनसे माबा दङमोन नालाय जोंहा! फोरबो बेयावबो गोखा गोखै जानाय नङा होमबा नोंथां?
नगौ नोंथां!
औ बेफोराव माने जोंहा गोगोम सेजौ सेथा! माने मैगंफोरखौ दोंसे दोंसे दोंसे होजोबनानै माने माबाना जायोमोन आरो! संनानै ज'! खालामनानै बेदरफोरजों एवनानै आरो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओ बिदिनो मैगं मैला खांनानै जाग्राखा बेदों बेनला! औ नाथाय आथिखालाव जों सोलायनो मोनदों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोराबो माने आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोन्दों ओ मैगं माथांनि नङा होनबा नोंथां! जेरै आलु आलु गरसि जि मतर कफि जेनेबा कफियाबो मोननै मोननै जात मोननै मोनथाम जानायथाय अलकपि बान्दा कफि फुल कफि बेफोरबायदि नङा होनबा नोंथां?
औ नोंथां
बेफोरबायदि गोबां मानि मैगं थाइगंफोरखौ मानि आबाद खालामना जायो जेरै आलु फोर आरो बिदिनो फान्थाव आरो फान्थेमबो नङा होमबा नोंथां? फान्थेमबो फिसा फिसा जेराव जों गामि ओनसोलावनो बानाय मोनो बेखौहाय! बेखौथ' जोङो माबाानाङाबो गोदान मानि माबानांगौबोनि गोनांथि गैया! गायनांगौनिबो फोनांगौनिबो जे खनसे जाबाथाय ओम बेयाव मोन बे बोसोरै जाबाय थाखाबाय गावनि बोथोर फैबानो नङा होनबा नोंथां? फान्थेम फिसाया औ थिग बिदिनो बानलुफोरखौबो जोङो न'आवनो गावनो माबानानै जायो बानायनानै! ओ गायनानै न' होनबा नोंथां? माने बिदिनो गोबां दं आरो जोंहा गाव गावनि माबानायखौ जानाया ओ बानायनानै जानाया मैगं थाइगंफोरखौ आबाद खालामनानै! दा बेनिनो जोंहा आरो जेरै हाग्राफोराव बिदिनो थास' बा माबा खिफि बेन्दों, बा दाउ फेन्दा बेफोरबायदि फुंआवनो जोङो दै सेरफोराव थांनानै खाना लायो सिब्रु अलदद नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
ओ बेफोरखौ लायो जोङो दाथ' जोंहा मानि बेफोरखौ जानांगौबा जोंहा माने रां रुफानि बाहायनानै बा बायनानै जानांगौनि गोनांथि आं गैया बबेबा गामि खाथि खाथिनि हाग्राफोराव थांनानै सिवर'फोरखौ खाना लायबानो मोनो अलदरफोरखौबो जों खाना लायबानो मोनो लोगोसे बे था बिसं दाउ फेन्दा बेफोरखौ जोङो मानि दसे थांनानै से घन्टा सोबा थामजि मिनिट बेफोरबायदि समावनो जोंहा ओ लाना फैनो हायो थांनानै खानानै नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा दाथ' गोदो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि हाग्रायाव मैगं थगं लायना जाग्राख नालाय जोंहा बेफोरबायदि। दसे थांनानै मैगं खानालायनायखौ जेबो बानाय मोना जों मानिे मोजांसो मोनो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां मोजां मोनो।
बिदिनो जोंहा ओ हाग्रानिफ्राय मैगं खना जाग्रा हारिखायनो। दा जोंहा बैफोरबायदि मैगंखौ बोरै जायो जेरै मोनसे बुंंसेै आंङो ओ अल'दत न' होनबा नोथां।
औ नोंथां।
बेखौ जोंहा माने गोबां माने माबाजों जानाय बेदरफोरजों नाजोंबो अमा बेदरजोंबो। दाउ बेदरजोंबो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
दा जोंहाथ' बेखौ बारा माबानांगौ खस्थ' खालामनांगौ नोंसि गैया बेखौ जानायाव मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बेखौ एसे एनै जिरदो सा सानै माबाफोरखौहाय बिगुरखौ बेखौ हादो आरो डाइरेक्ट संदबो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ जों बेफोरबायदिनो जायो आरो बिराद बारा खस्थ' खालामनांगौ गोन आरो थिायो आरो अरां रु ओरैाबो जोंहा दाउफोरा जोंहा न'आवनो थाखायो बेखौ सिथारनानै जाबानो जायो नङा हामा नोंथां
औ नोंथां
औ थिग बिदिनोनो जोंहा मानिे ओ मिथिंगाजोंनो गोरोबनानै थाग्रा हारिखाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मानि बेखायनो हाग्रानि मैगं मैगाफोरखौनो जों बेदर बा ना लायनानै जानो जायो आरो नङा होम्बा।
औ नोंथां।
औ। दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबोथ' जाबाय न' होम्बा नोंथां नोंथाङाबो गोबां। फोरमायलांबाय आंङो माखासे बर'नि ओंख्रिफोरखौ जेरै अनला नारजि साम' सबाय। नाफाम बेफोरखौ जोबोद गोजोननाय नोंथांजों सावरायनानै आंङो
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै दिनैनि थाखाय औ औ।